औ
हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय नाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ साबायखर नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायथिखौ बावहरबाय
ओ दायो नोंथाङा मा खालामबाय दङ
जिरायनानै दंथ'यो नोंथां नै
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे औ
औ बिदिब्ला आं आयदाखौ फोरमायना होनि ओ आबहावा गेब्रेंनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन नोंथां दे जागोन सावरायजागोन दे
अ औ आबहावा होननानै बुंब्लाथ' जोङो मिथिखायो नङा होमब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ बिफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा मानसि दुमसि माने जोंनि सोरगिदिं थानाय गास गासै ओ मुवा बेसादखौ लानानैनो जोङो मोनसे आबहावाया सोरजि जायो नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ ओ दायो बे आबहावाया जोंना ओ सानफा एफा माने गोबां ओ गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोन गासिनो दं आरो आथिखालावहाय
अ अ
औ बेफोर बेफोर ओ मानि थाखाय गेब्रेनाया जादों आरो बेफोर गेब्रेंनायनि थाखाय जोङो मा मावना मा मावोब्ला जों बेफोर गेब्रेंनायखौ होबथानो हागोन होननानै नोंथाङा सानो
औ नंगौ नोंथांनि सोंथिखौ आङो थारैनो जोबोद मोजां मोनदों ओम जिहेथु नों नोंथाङा जेन'बा जोङो हा गेबेंनायनि सायाव सावरायगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
नोंथांनि सोंथिजोंनो जेनेबा सोमोन्दो लाखिनानै आं फिननायखौ होनो सानबाय आ जिहेतु आबहावा होनोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जे जोंनो सोरगिदिं थानाय जिबारि थादेरसा आरो जिबारि नङैनि था हादोरसानि गलाय ममन्देर नङा ओमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय बे थासारिया जिहेतु जोङो बुंनांगोन सरासनस्रायै सोर थाथाय बिखान्थि जोंनि इक' सिस्टेम जायो सुबुंनि बायदि मावथायाइनि जोहै एबा बायदि मिथिंगायारि जाब्रबथायनि जोहै माने दिनै एसे गाबोन एसै गेब्रेंनायनि लामायाव फैदों आरो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
औ औ त' बिनि गुबैयै दङ जोङो दिनैनि आयदा महरै हा गेब्रेंनाय
औ
ओ गुबैयै नोंथां हा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' जोङो जे बायदि थासारिनि गेजेरजों एबा बायदि मावथायनि दारै जोंनि हानि दिहुनथाइ गो खमायनाय एबा दिहुनथाइ गोहोआ गैया जालांनायखौनो जोङो हा गेब्रेंनाय होननानै बुङो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
उम बिनि जोंहा माखासे गोबां जाहोनफोर दङ गुबै जाहोन महरै जोंहा सुबुंफोरनि मावथाय आरो मिथिंगायारि जाहोन महरै जोंनाव जोबोद खम मिथिंगायारि जाहोनखौ औ नोंथां मिथिंगायारि जाहोनखौ जुदि आङो मख'योब्ला जेरैहाय दङ जोंना अरगें बेरफ्रुसारनाय बेनिफ्राय आ बेबायदियैनो जोंना दंबावो मा होननानै बुंगोन बेखौ ओ बांग्रिं फोरबो जेनेबा आर्ट कुइक आरो लोगोसेयैनो आ मा होननानै बुंगोन बेखौ ओम माने जोबोद खम आरो मिथिंगायारि ओ गेब्रेंहोग्राया नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ।
गुबैयै दङ जोंना सुबुं माहारिनि मावथाय आरो जों जेनेबा ना
औ औ नंगौ नोंथां। ओ
बायदिनो बेनिफ्राय सुबुंनि मावथायफोरखौ बुङोब्लाथ' जेनेबा जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया जे सुबुङा गावनि गोनांथि खौ सुफुंनो थाखाय बायदि रोखोमनि हाबा-हुखा मावो । जेरैहाय जोंनि हायावहाय गोबां रोखोमनि केमिकेल बाहायनाय, ओ रासायनारि हासार बाहायनाय जेरैहाय- आ डिएपि, इउरिया, पटास नाइट्रजेननि थाखाय आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जोंना रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो ना।
औ औ नोंथां
जायनि दारै जोंनि हाया मा जायो दिनै एसे गाबोन एसे माने रानस्राव जाबोनो हमो लोगोसेनो बिनि दिहुनथाइ गोहोआ माने जि गावनि थाखानाय गोहो बियो खमायबोयो आरो नोंथां नङा होमबा? औ बेखौनो जोङो हा गेब्रेंनाय होननानै बुंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ बेफोर जि गेब्रेंथाय एबा गेब्रेंनाय बेफोरखौ सुबुं माहारिया जेन'बा गावनि नांगौनि थाखायनो एबा गावनि नांगौखौ सुफुंनो थाखायनो बिसोरो बेफोर हाबाखौ मावो आरो जेनेबा खम समनि गेजेरावनो मोजां आबाद दिहुननानै रां खामायनो थाखाय। बिसोरो हानि गेब्रेनायखौ माने नोजोर आन्दाज खालामा आरो जेनेबा नाया आरो मोजाङैहाय।
औ औ।
ओ बेखौ फाहामनो थाखाय जेन'बा नोंथां जोङो गुबैयैनो जिबारि मावथांखिखौ लानो नांगौ आरो जेन'बा। जे जिबारि हासार बाहायनाय एबा जोङो रासायनारि हासार बाहायनायखौ एंगारनानै बायदि रोखोमनि गोदान आदब बाहायनानै जोङो माबोरै बे हा गे ब्रेंनायखौ जोङो फाहामनो हागोन हानि पि एस हानि पि ए स्केलखौ नायनानै जेन'बा बे खारदैयारि जादों ना एसिदारि जादों बे बेखौ नायनानै जों बिनि फामथायखौ लानांगोन नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथाङा जेन'बा एसे फोरमायहरदो जे माबोरैहाय जोङो बे खामानिखौ औ एबा जोंनि हा गेब्रेंनायखौ जोङो ओ मैखोमै होबथानानै दोननो हागोन आरो बिनि सायाव
औ। दायोथ' नोंथाङानो आंनो जोबोद मोजाङैनो फोरमायनानै होलांखाबाय जे जोङो बे बे हा गेब्रेनायखौ होबथानो थाखाय ओ जोङो माने जिबारि जि जिबारि ओ जायनिखि हासार बे फोरनि गेजेरजों ओ बे हाखौ जोङो नायबिजिरनायनि गेजेरजों ओ माने जोङो बेनि माने स'लुस'न खौ दिहुननो हायो होननानै नोंथाङानो आंनो मोजाङैनो फोरमायनानै होलांखाबाय थारैनो नोंगौ। आरो जोंहा नोंथाङा दा बुंलांदों जे गोबांथार माने जोंनि सुबुं माहारिया माने ओरैबाय दि जाबाय जे आथिखालावहाय सुबुं अनजिमायाबोथ' जोबोद बांबाय नङा होमबा नोंथां। ओ जायनि जाउनाव माने आथिखालावथ' गोबां आबादारिफोराबो खमायलांनो हमबाय नङा होमबा औ बेनि थाख खाय आरो गोबां जोंहा हानि बिबाङा खमायलांबाय हानि बिबाङा खमायलांदों होननानै जों ओरैबायदि बुंनो हायो जे ओ जोंहा आबाद मावग्रा हायाहाय खम खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय आरो जों आथिखालाव हायो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमाया गोबांथार बांनायनि जाउनाव जोंनो थानो थाखाय गोबांथार ओ न' बांनि गोनांथि जाबाय जेरावहाय जोङो सुबुं माहारिया गोबांथार हाग्रा ओनसोल बा लांदां जायगाफोरखौहाय ओ दानस्रांनानै हाग्रा अरनखौ दानस्रांनानै माने बेवहायनो गाव सोरनि थानो थाखाय न'फोरखौ फसंनानै लाबाय नङा होमबा नोंथां ।
औ औ नंगौ औ।
माखासे बेबायदिनो जोंहा गोबां माखासे गुबुन गुबुन दारिमिनफोर जोंहा जाय बेयावनो ओ गिदिर गिदिर दारिमिनफोरखौ कलकारखानाफोरखौ गायसननानै लाबाय ओ जायनिफ्राय ओंखारनाय जाखिनि गेस आरो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जाखिनि गाज्रि ओ बैला दैफोर आरो उखुन्दैफोर बेयो जोंहा गोबां माने हाजों लोगोसेनो बार मणडलखौनो गोबां गेब्रें नायखौ लाबोनायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो
अह अह नंगौ
औ बेबायदिनो ओ माने जोंहा एसे बेनि थाखायनो जानांगौ आबादारि बिथांमोना बो ओ एसेल' हायावनो माने गोबांथार फसल मोननो थाखाय ओ नांगौनि बारा माखासे रासायनारि हासार केमिकेलफोरखौ होनानै माखासे फसलफोरखौ दिरुननो गोनां जादों जानो हागौ औ आरो जोंहा नायोब्ला नुनो मोनो जे जों गोबांथार माने प्लासटिक आरि ओ प्लास्टिक प्लास्टिकारि मुवाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओ जायखौ जोङो लां दां हाफोराव गारनानै दोनोब्लाबो बियो ओ बोसोर बोसोर हा सिङाव थायोब्लाबो बियो सेवनानै थाङा ओ बिनि थाखायनो माने जोंनि गोबांथार हायानो माने गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
औ औ
औ बेनि थाखाय ओ राहा महरै आङो जों सुबुं माहारियानो माने सांग्रां जानां गोन
औ नंगौ औ
औ
नंगौ नोंथां नोंथांआ थार बाथ्राखौनो बुंदों जेनेबा। ओ जोंनि सांग्रांथिया गैया जायोब्ला जोङो गावखौनो-गाव फोजोबस्रांना लानाय बायदि जागोन आरो ना नोंथां?
औ-औ नंगौ नोंथां।
ओ माखासेनि जेनेबा ओ। लोगोसेयैनो जेनेबा जोंनि देहायानो जोंनि समपति होननानै बुङो नङा होमबा नों ओ-ओ बिदि हानि दिहुनथाइनिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि केमिकेल्स एबा रासायनारि मुवाफोरखौ जों देहायाव मोनबाय थायोब्ला जोंनि हाया दिनै इसे गाबोन एसे नोरजिया जाबोनो हमगोन लोगोसेयैनो जोंनि ओ जि इसिंङारि एबा बायजोआरि जाहोग्राफोर जोंनि देहानि बेफोरो ओ फारियै लोरबां जाबोनो हमो आरो नोंथां ना?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बेनि मैखोम ओ बिफावखौ जों नुयोब्ला गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनाय जि जिउनि आयु बेखौ नायोब्ला जों नुनो हायो जे गोदोनि सुबुंफोरा खोब गोबाव समसिम माने थांनानै थायोमोन जौसे बोसोरनि बारा जोरोमोन।
औ-औ।
आथिखालनि सुबुंफोरा बाजि एबा द'जि बोसोर जायोब्लानो माने खोब थाबैनो देहायारि उसुबिदा बेनिफ्राय जोंना बायदि रोखोमनि हेल्थ इसुस जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा? औ बेफोरनि गुदि जाहोन औ।
दायो नों थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो। ओ आयुखौथ' जोङो गोदोनि आरो दानिफ्राय गोबां फारागथिखौ नुनो मोनखायो। माने बैफोर गोनो खोयारि मुगाया ओ जौगाबोनाया जोंनि थाखाय माखासे खहाबो लाबो दों आरो माखासे गोबां माने ओ जोंनि थाखाय मोजांबो जादों होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ-औ नोंथां।
औ। बेफोर गासैनिबो गुदियाव जोंङो नायोब्ला जों सुबुं माहारिखौनो होन्नानै बुंनो हायो जु दि जों गासै सुबुं माहारि या खौसे जानानै ओ जों सांग्रांथि ओ बेखौ संरैखा होनायनि बिथां खि लायो अब्ला
औ।
बैनो माने फैबाय थानाय इयुन जोलैनि थाखाय माने मोजां जागोनखौ आं नुहुरो आरो नोंथां।
सैथो' नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा सैथो जिहेथु जोंना सावरायनायनि समाबो जाबोबाय नङा होमबा नों
औ औ नोंथां दे नोंथां सावरायनानै गो-गोजोननाय मोनबाय गोबां बाथ्राबो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय।
औ औ नोंथांनिसिमबो आंङो जोबोद साबायखर बावनो गोसो जादों मानो होनना बुङोब्ला खोब मोनसे ओंथि गोनां आ आयदायाव सावरायनो खाबु होनायनि थाखाय।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ।